औ
औ खोनादों दे
अ अ मा खालामदों आब'
दङ जिरायनानै
अ औ ओंखाम जाबाय नामा आब'
औ जाखांबाय
ओ मा ओंख्रि जानाय आब
जोंनाथ' मैथाजोंना
ए गोथाव दस
औ गोथाव
औ औ औ आंङो जाखांबाय जोंहा दालिसो दंमोन आब' दालिसो बेनिफ्राय आलुजों लेस्रा भाजि एवनाय दंमोन
अ
ओ बिदिब्ला जोङो ओ ओरैनो दङ आब' उन्दुना दंथ'यो ओरैनो
अ
औ अब्ला जोङो गुबै आयदायाव फैनोसै नामा आब'
औ दे
अ अ जों होबा बैसागुखौ सावरायजागोन नामा आब'
औ सावरायजागोन दे
अ अ बैसागुनि सोमोन्दै आब'आनो एसे बुंग्रोदो नामा
आंङो
औ औ
औ जोंनिथिंथ' जोंनि ओनसोलाव बैसागुखौथ' जोङो जेनेबा ओ सैत्र दाननि लास्ट खालि माने सैथो दाननि जोबथा खालार खालि आरो ना जोंनियाव ओ बैसागु माने मोसौनि बैसागु मानसि बैसागु बेफोरबायदि माने खुंनाय जायो नालाय बिदिनो सैथ्रोनि जोबथा सानखौ जोङो ओ
एसे खोनायाखै आब'निखौ मोजाङै
अ खोनाबाय दा
औ औ खोनाबाय आब' ओं
अ बैसागुखौ मोसौ बैसागु एबा मानसिनि बैसागु मोननै रोखोमै बा बैसागु महरै फालिनाय जायो।
अ अ
औ
औ औ खोनादों आब'
ओ बेखौनोथ' जोङो दा ओ सैथ्रो मासनि माने लास्ट थारिखाव जोबथा खालाराव आरोना जोङो मोसौफोरखौ माने ओ मोसौ बैसागु हिसाबै फालिनाय जायो जेनेबा ओ बायदिसिना दिग्लिथि फिफां जेरै बाब्रिखब बेफोरबायदिनो लाव फानथाव बेफोरबायदिनो गोबां माबा माबि बुथुमनानै बायदिसिना बुथुमनानै जोङो ओ मोसौखौ थुखैनाय जायो बा माला गानहोनाय जायो मोसौनि मोदोमफोरावबो फुथा फुनलायनानै माने थुखैनाय जायो आरो मोसौनि बै सागु होननानै फालिनाय जायो बेखौ ओ ओरैहाय माने सैत्रो मासनि जोबथा खालारखौ माने मोसौनि बैसागु हिसाबैनो फालिनाय जायो बेनि उनाव बैसागोनि जेनेबा से थारिख से थारि जोंहा ओरैजा माने आनान ग'साय एबा बेफोराव जोङो सनमान लानाय जायो गावखौनो बोसोर गोदाननि मुङै जोङो बयबो जेनेबा न'खरनि ओ बिमा बिफा बा बिदा बिनानाव जों गासैबो उन्दै गेदेर लानानै जोङो खुलुमनाय जायो माने बोर लानाय जायो आरो बाथौफ्राव औ आरो बेहायनो जोङो ओ गेदेर उन्दैया गेदेरखौ उन्दैया गेदेरखौ मान लानाय जायो। ओमफ्राय ओ गेदेरफोराबो उन्दैखौ मान होनांगौ जायो। बिदिनो जोङो बैसागुखौ से थारिखखौ बारहोहरो आरो ओइदिनखालिबो ओमफ्राय बेनि उनावसो बेनि उनावसो जोङो माने बैसागुनि ज'मा माने बैसागु मेला खुंनाय जायो नालाय जोंनि ओनसोलावथ' बेहाय औ जेनेबा से थारिखनि उननिफ्राय जोङो गामि गामिबो माने बोराय बुरै बिमा बिफा बिदा बिनानाव बेफोरबायदि जमा जमायै माने न'खर न'खर मोसानानै मागिनाय जायो आरो जोंनियाव। ओरैनोथ' नोंसिनिथिं बैसागुनायफोरा जेनेबा खाथि खालायाव नोंसिनि जायगायाव मायोबाफोर प्रग्राम गिदिर खालामनाय जायो नामा?
औ जोंनियावथ' दा ओ गोदो गोदायनि बाथ्रा बुंबाथ' जोङो गोदो गोदायनिफ्राय ओ जोंहा मोनसे प्रग्राम जाखायो जेब्लाबो बेवहाय जोंहा ओ मेथाइ रोजाबगिरि आरो खायसे सोरबा मोसानो गोरोंफ्रा बेवहाय जोंहा ओ मोसायो बेवहाय जोंहा साइनासालि लुना लाखायो। जेराव जोङो जोंनि रायजो राजा आरो खाथि खालानि गासैबो मानसिफ्रा फैनानै रंजायो बाजायो गासैबो जोंहा बेवहाय फैनानै। ओ जों बैसागोनि समाव जोंहा ओ गोबां रोखोमनि जोंथ' ओ मिथिंगायावनो थानानै जोङो जिहेथु जों देरबोनाय हारि जेराव जोङो मिथिंगायाव गोबां रोखोमनि जोङो मैगं-थाइगं मोनो। बेफोरखौ जोङो खांनानै जौसेनिबो बां बांद्राय ओ मैगंफोरखौ खांनानै बिदिनो संनानै जायो। गोखा गोखै गोफा बेफोरबायदिनो संनानै जायो आरो रंजायो। ओ बैसागो जोङो ओ मिथिखायोआनो जोङो गोदो-गोदायनिफ्रायनो जों गोबां ओ सेंग्रा-सिख्ला रंजाबोयो बोराय-बेन्थ'
औ
ए ओ आबौआ फोरमायबोबाय। दा बेफोरबायदिनो जोंनिया दा गोबां बैसागोखौ ओ गोदो-गोदायनिफ्राय दिनैसिम फालिबोनायाव जोंहा गोबां सोलायनाय नुनो मोनबाय। बे रंजाबोनायफ्रा ओ गोदोनि रंजानाय आरो दिनै दिनि रंजानायाव जों गोबां सोलायनाय फैनायखौ नुनो मोनदों जेराव जों हा ओ गोदो-गोदाय जोङो गामि गामि थांनानै मोसाहैयोमोन जोङो ओ खाम, सिफुं, जथा बायदिसिना जोङो दामग्रा-देग्राजों लोगोसे जोङो मोसायो मेथाइ रोजाबो बेफोरनो जोङो ओ बिबाय हैयोमोन जोङो ओ मोनसे न'खराव थांनानै जोङो गुबुन गुबुननि न'खराव थांना रंजाहैयोमोन जेराव जोङो जोङो जायोबो लोङोबो जोङो जखाय बायदिसिना जों जौनि बिदैफोरखौ जों लोंबोयो आरो दिंखिया बायदिफोरखौ जोङो जायो
औ
गोखाफोरखौबो जायो जों फुंखा बायदिसिनानि गेजेरजों बिदिनो जोङो रंजायै ओ बाजायो नाथाय दिनैनि समाव जों बेफोर जोबोर सोलायनाय नुनो मोनदों मानो बुङोब्ला दिनै ओह जोंहा गोबां बिगियाननि ओ जौगानायाव जोंहा बिगियानारि ओ दाजेमफोर ओंखारबाय जेराव जोङो खाम सिफुं ज'था बेफोरनि सोलायै जोङो बेफोरखौ गारनानै जोङो ओ दामग्रा बक्स बायदि खौसो जों लानानै दानिया मोसाथिंनायखौ नुनो मोनो आरोना दानियाथ' औ औ
गोदोनि माने औ दे बुंलाय
जोंनि जायगायावथ' गोबां खम दानिया खाम जथा सिफुं लानानै मोसानायखौ नुनो मोनोमोन ओ बक्सफोरजोंसो मोसायोमोन आरोना बिदिनो बाजारफोराव मोसानो थाङो आरो गामि गामि फायो जेनेबा ओ ओहो दिनै गोबां सोलाय सोल'खौ नुनो मोनदों
औ
औ औ आरो लोगोसेनो ओ बैसागोआथ' जोंनि ओ गोदो गोदायनिफ्राय फालिबो जानाय बिदिनो जोङो रंजाबोबाय दोङो
ओं
औ बेनिफ्राय आब'आ माबा बुंगोन नामा बेनि सोमोन्दै
आं बेनि सोमोन्दैथ' जोंनि बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलावथ' बेफोरबायदि बक्स बायदिसिना लानानै मोसानायखौ नुनो मोननाय जाया ओ जोंनियावथ' दा सोलिबाय थानाया जोंनियाव जोंनि ओनसोलाव आरो बेलेगनियाव माबायदि माने जोंनि खिनियाव जोङो दा जोंनि माने बहागि मेला बेफोरबायदि फग्रामफोर खालामनाय जायो नालाय बेहाय जोङो ओ जोंनि माने खुगाजोंनो मेथाइ खननानै ओइ जोङो मोसानाय माने लांदां बैसागुफोर बेफोरबायदि मोसानाय जायो ओरैनोथ' जोङो दामग्रा जेनेबा बा खाम सिफुं सेरजा ज'था बेफोरबायदि जाबस्रिं लानानै जोङो गावनो जोंनि खुगाजोंनो रोजाबनानै मोसानाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव
औ औ थिगानो
औ औ ओ बैसागो औ औ
ओमफ्राय नोंसिनिथिं ओरैनो बेफोरबायदि बैसागु माने मेला खुंनायफोराव जेनेबा मायोबाफोर खेलाफोर खारनाय बारनाय बेफोरबायदि होनाय जायो नामा जेनेबा लांदां बैसागुफोर बेफोरबायदि खालामनाय जायो नामा
औ औ जोंनियाव ओ आथिखालावथ' जोंहा ओ सोलायबोबाय नालाय गोबां ओ दिनै जोंहा ओ ओ बे ओ रंजानायनि आगोलावनो जों माबाखौ बुंनो हायो जोंङो ओ दिनै जोङो प्रि बैसागु खुंनायखौ नुनो मोनो आगु रंजालि बैसागु जेराव जोंङो ओ बैसागुखौ बरायग्रोनाय जायो।
औ
ओ गोबां रंजानाय बाजानायखौ नुनो मोनो दिनै ओ लाइमोनफोरा दिनै जोंङो बैसागो रंजानायखौ दिनैसिमबो जोंङो ओ गोदो गोदायनिफ्राय जाबायदि ओ रंजाबोबाय दंङ बेखौ एसे जोंङो ओ जौगा थाखोआव जों सोलायहोनो नाजादों। जेराव दिनै गोबां ससियेल मेडियाफोरनि गेजेरजों जोंङो जोंनि रंजानाय बाजानायफोरखौ जोंङो ओ दिन्थिनायखौ नुनो मोनो। लोगोसेनो जोंङो ओ गोबां जों खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजोंबो बेखौ दैथायहरनायखौ नुनो मोनो। दिनै ओ लायमोनफोरा बेनि सायाव गोबां खामानि मावदों बिदिनो ओ दिनै गोदो गो फ्राय जोंनि समावथ' बेफोरबायदि जेनेबा खेला गेलेनायफोर जोंङो नुनो मोनामोन जोंनि ओ रंजानायाव ओ बैसागु रंजा जेराव दिनैनि समाव जों गोबां दिनै जेरै माबा हांसो हमनाय ओ बेवहाय औ गोबां ओ आइजो फोरा बेवहाय जिजोन बा नैजि जोनसो आइजोफोरा हाबो मोनसे जायगायाव आरो बेवहाय ओ बेरा दुमथिना दोननाय जायो ओ नेटफोरजों सोंनानै आरो बेयाव हां सो हेगारनानै बेनिफ्राय मेगन खाथेना होयो आ जेनेबा मानसिफोरखौ बिनिफ्राय बिदिनो जाय जेनेबा ना हमनो हानांगौ आर जों हांसोखौ जाय हमनो हायो बिनो मोनो बेफोरबायदि होनायखौ नुनो मोनो आरो गोबां ओ खेला गेलेनायखौ नुनो मोनबावो जेरै थालिर बिफाङाव गाखोनाय ओ‌ थालिर बिफां खौ जेनबा दानसना लाना फैनानै ओ‌ गायनानै दोनो आरो बेवहाय ओ‌ गाखोन होनायखौ नुनो मोनो आरोना बेवहाय ओ माखोनाया एथ गोरलै नङा मानो होनोब्ला थालिर बिफाङा एसे माबा जायोना गाखोनाया? दा जोङो बेफोरबायदिनो ओमबा आब'
औ औ दे होनबा
दे दे औ